हेलौ नोंथां औ-औ। औ नोंनिसिमबो खुलुमबाय ओमफ्राय मोजाङै खोनाखादों दा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि नि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय।
अ दे नोंथांनिसिमबो जासि हरफिनबाय। दा जों उम सानैजों उम दे बुं
जोङो दा सायख'ना लानाय आयदा बायदि जोङो सावरायनोसै आरो नङा होमबा जेरै जोङो बर'फोरनि न'खराव मा मा मुवा बेसाद थायो आरो बर' फोर मा मा हुहो‌ मा मा उम मावनानै जिउ खुङो बेफोरनि सायाव जोङो दान्दिसे सम नोंथांजों सावरायनिसै आरो नङा होमबा
औ औ
जेरै बर'फोरनि न'खराव मा मा मुवा बेसाद एबा मा मा जिब जुनार मा मा मावनानै बर'फोरा जिउ खाङो बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फंनैसो बुंथिनो आखायाव लादों जेरै बर'फोरनि जेरै जोङो बर' फोरनि न'खराव मा मा थायो बुङोब्लाथ' जोङो बर'फोरनि न'खर नखराव गुबैयै जोंना मोसौ बोरमा अमा बे मोनथाम बे जिब जुनारा थाखायो नङा होमबा नोंथां औ आरो बर'फोरनिआव बर'फोरनिआव गुबैयै जोंनिआ जेरै ना ना हमनो थाखाय ना गुरनो थाखाय सेन खबाय बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि आगजु आगला जेरै हाथियार मा फ्रा थायो आरो नङा होमबा नोंथां हो आरो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावो हिसाबै जोंनि उम जोंनि बर' उम माहारि माहारिफोरनाव एबा सुबुंफोरनाव ओरैबादि आगजुफोर थायो जिहेथु जोङो जेरै खदाल खासि ओम रौवा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि आगजुफोर थायो आरो नङा होमबा नों थां जेरै जोङो दुब्लियाव खामानि मावो जेरै दा दानि उम दानिया जोंना दैज्लां बोथोर बेवहाय जोङो माइ गायो माइ गायनो थाखाय जोंना
औ
देग्लाय बो उम जेनेबा मोनफ्रोम बोथोरावबो जोंनो बेफोरबायदि ओम हाल ख'दाल नांगोल बेफोरखौ जोङो जोंनो माइ गायनो थाखाय नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
आरो बेफोरजोंनो लोगोसे हा ओम बेफोरजोंनो लोगोदे जोंनि ओम जोंनि मुगायाव आरो ना दासान्दै एसे हाल उम हाल खदाल एबा मोसौफोरजों एवनायखौ एसे
नंगौ नंगौ
औ बेफोर बायदि रोखोमैनो जोंनि ओनसोलाव‌ मो मोसौखौ एसे खमायनानै जोंनिअ दा जे हिथु गोदान माबा फैबाय नालाय बेफोरबायदिनो जोंना जेरै ओ ट्रेक्टर बाहायो बेफोरबायदि गायनोब्लाबो बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि मिसिनफोर बाहायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
बेफोरबायदि रोखोमैनो उम जोंनि बर'नि उम बर'नि न'मा बे न'मा न'आ जोंनिया साहा सानजा खनायाव थायो नङा होमबा नोंथां?
उम उम
ओ औ आरो सोनाब फारसेथिं न' थाग्रा थायो आरो खोलाथिंबो न' थायो आरो सानजा फार जोंना मा थायो माइ दोनग्रा जिहेथु दुलि बे माइ माइ न' मा न' माइ न' बियो थायो आरो नङा होमबा नोंथां
उम उम
आरो बेजों लोगोसेनो उम आरो बेजों लोगोसेनो बर' सुबुंफोरा गोबां गोबां आखाइजों बानायनाय आखाइजों बानायनाय जिहेतु जोंनि ख'बाय सान्द्रै बेफोरबायदि बायदि रोखोमै नांगोल जुंगाल उवाल गाहेन बेफोरबायदि बे फोरखौ बानायनानै जोंनि बर' सुबुंफोरा हाथायफोराव फाननानै जोंनि सुबुंफोरा जिउां जिउ जिउ खांनो हो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ बेफोरबायदि रोखोमैनो जोङो जेरै दाला सान्द्रि बेफोरखौ खबाय बेफोरखौ हो थाखाय बा बानायनो थाखाय बेफोरखौ बेयाव नांगौ जानाय मुवाफोर औवा बेयो जाबाय जोंना औवा औवाया गुबै गुबै गुबै बेखौ नांखाथारगोन नांखाथारगोन जिहेथु जोङो औवाजोंसो औवाजोंसो माबायो नालाय हयो नालाय बेखौ जोंनो नांखाथारगोन जेरै जोङो खबाय एबा सानद्रिखौ होनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो औवाखौ दाननानै बेखौ जोङो हास'नानै लाग्रोनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ बेनि उनाव जोङो जोंनिया औवानि बिगुरखौ जोङो सैनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां सैनानै मानो सोयो होनोब्ला जोंनिया सोयोब्ला बै औवानि उम औमानि जिहेथु जों फिसा फिसा खाथि जिरनाय जायो नालाय बै खाथिया जिहेथु सिलिङा बेनि थाखाय जोङो औवाखौ सैनाय जायो आरो। बे औवाखौ सैखांनायनि उनाव जोङो फिसा फिसा खाथि जिरनायनि उनाव बेखौ हनाय जायो आरो बेफोरबायदि रोखोमैनो जोङो सान सान्द्रि, दाला, सान्द्रि, जेखाइ, खबाय बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो।
उम
आरो नोंथाङा फंनैसो बुंलायदो बर'नि सोमोन्दै एसे
दा नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनियावहाय जोंनि न'खराव न'खरफोरावहाय दा रायजो जानो बा रायजो जानायावहाय माने जोङो जों गावनि जेनेख खि गोनांथिफोरखौहाय गासिखौबो सिगां समावहाय जेनेबा दाबो गाव गावनो माने बानायनानै बा बुथुमनानै बेबायदि खालामनानै जों ला लाखाजोबो आरोखि जगार खालामनानै लाखा
औ
जेरै फार्स्टआवनो गिबियावनो नोंथाङा बुंदों जेनेबा जोंनियावहाय बोरमा, दाउ, अमा बेखौहाय फिथारो नंगौ। जोंनियावहायबो फिथारो बेखौहाय उम बेखौहाय जोङो माब्लाबा समावहाय जानो लुुबैबा दाउफोरखौहाय सिथारनानै जानो बा आलासि फैब्रबबा जोङो सिथारनानै होनो दा जोंनि ओनसोल फोरावहाय ओम ओनसोलफोरावहाय मानि खाथि खालायावहाय बाजारफोरबो थाब्र'बा नालाय दा एसे गोजानावहाय बाजार जा जाहैनांगौ जायोब्ला जा लायनांगौबा एसे दिग्दार जायोमोन। सिगां समफ्राव दाथ' जेनेबा दाथ जेनेबा एसे जेनेबा हान्था मेलानि सुबिदायाबो बारायबाय
औ औ
सिगां समावहाय बिदि नङामोन नालाय बेनिखायनो जों दाउ अमा हांसो बेफोरखौ फिसियोमोन आरो। जोङो जानानै जेनेबा संख्रि बानलुनि थाखायबो, जोङो फानहरो नङा होमबा।
औ नंगौ नो
माने बेजोंनो ओम थाइसे थाइनै मोननाय बेजोंनो जों खरसबो जायो आरोखि जेनेबा आरो बे उम दानिया ओ दैज्लां बोथोरनि बागै होन्दों नङा होमबा नोंथां दा दैज्लां बोथोरनि बागै जोङो। गोबां खामानि थायो दैज्लां बोथोरावहाय जेनेबा गायनाय फुनाय मैगं मैला मावनाय दा बेफोरावहाय जों सिगां समावहाय जों बेफोरखौ मावनो थाखाय। जि आगजुफोर नांगौ। जेनेबा नांगोलनिफ्राय लानानै खदाल सिखा खंखाइ। रुवा। नांगोल जुंगोल माने गासिबो आरोखि जों गाव गावनो। ओम जे बुस्थुजों जों बानायोबा जे सोलिनो हायो जेनेबा नांगोलफोरखौ जोङो। दंफांजों बानायबाय खनजोंहाय ओ जुंगालफोरखौ औव जों बेबायदिनो जों नांगौ। बायदियै जों बानायनानै लायो आरोखि नङा होमबा नों
औ नंगौ औ नंगौ नंगौ।
आरो बेबायदिनो जोङो मा खालामो जे नफोरावहाय जेनेबा माइ सौनो थाखाय उवाल सालिनो साखाय सान्द्रि जावनो थाखाय संग्राय बेफोरखौ माने गोदोनि समावहाय खायफा खायफा माने नखरावहाय एसे बोराय बोराय थायो बेफोरो गासिबो बांसिनानो बा खायफाया खायफाया माने हेबनो गोरोंखामोन आरोखि दा जों बेखौहाय उम खायसेफ्रा जों गावनो हेबनानै लायो। आरो खायसेफ्रा माने बे हेबग्राफोरनावहाय जों बाव बायनानै रेडि लाखाजोबो आरोमा नङा होमबा खोनादोंना ओम बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोबा जों ओम, बेबायदिनो जों बुंनो थाङोबा माने जोंनि संसार जानायावहाय जिखिनि नांगौ मुवाफोर जेनेबा आगजुफोर जों बेखौ।। बानायनानै बा बुथुमनानै लाखाजोबो थिग बेबायदिनो जों माबायाव हमदो गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय हमदो सिगां समावहाय जों गाननाय जोमनायखौबो जों जोंनि बर' आइजो माहारि फ्रानो दानानै गाव गावनो गावनि नांगौखिनिखौ दानानै जों दिहुननानै लायो
औ औ औ
आर बेबायदिनो जों दख'ना आरि गामसाफोरखौहाय दानो थाखाय जोंनो माखासे आग जुफोर नांगौ जेनेबा साल खुन्था बा थारद माने सि दानायाव जि जि बुस्थुफोरखौ नांगौ बेखौहाय जों ओ हिन्जावफ्रा हायियावहाय हौवाफ्रानो जगार खालामनानै होलायबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
थारमाने जों जोंनि संसार जानायाव जों मानि हौवा हिनजाव बयबो मानि जाय जिखौ हायो बेखौहाय जोङो मा उम बुथुमलायनानै बा खालामनानै जों लायो जगार खालामनानै उम दा बेबायदिनो औवा औवायाथ' जोंना गाहाय होनबा जों औवाया माने जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि आरोखि। ओ लास्टावदि नोंङो होनदोंमोन जेनेबा ओ मा होनो सेन बा माबा माबि हेबनाय आरिनाय
औ औ सेन खबाइ जिहेतु दाला सान्द्रै बेफोरखौ होनदोंमोन आरो आं।
उम दा औवा होनोबाथाय माने जों जोंहाय माने जोंनि समाजजों एंगार हायि बेबायदि सोमोन्दो दं होनजायो, जेनेबा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो थैजासिम माने ओरैबायदि एंगारनो हायो जेनेबा गोदोनि समाव फ्रावथ जोनोम जायोब्ला बांसिन माने न'खरावनो जोनोम जाहोयोमोन न'आवनो हस्पिटाल आरिफ्रावथ' लांनाय जायामोन नालाय दा बेवहाय, ओम बुरि बुरिफ्रा माने औवा निस्लि होननायजोंहाय जों उथुमायखौ हाग्रोयो। थारमाने जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंनो औवाखौ नांगौ। आरो बेबायदिनो मा जोङो थैजासिम थैयोब्लाबो मा खालामो जों बे थैनानै थैनाय मानसिखौ बानलांनो थाखाय जों औवाखौनो बाहायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
उम बिनिखायनो माने औवाया जोंनि संसार जानायावहाय माने सान्द्रि संग्राय ओम खादा गासै। गासैबो माने नांगौखिनि बुस्थु बानायनाय आरिनाय बेजोंहाय जोबोद खाथि सोमोन्दो दं ना?
औ न औ नंगौ।
आरो बेनोसै नामा नोंथां।
ओ
बेनोसै नामा नोंथां जों संसार जानायावथ'
दंनायाथ' गोबां दंबावो जेरै
औ
जेरै जोंना औ दे बिदिब्ला लाय नोंथां जोंहा समाबो जाबाय उनाव समफोर मोनाबा रायलाय नोसै नङा होमबा
औ दे दे।
औ दे बिदिब्ला।
उम